हेलौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों आं नोंजों मोनसे गोनां खोनादों नोंथां। ओ खोनादों।
नेट नाङासै दां नोंथां नोंना।
नांदों नांदों ए आं आं नोंजों मोनसे खोथा सावरायनो नागिरदों।
अह बुंलाय देलाय नोंथां
ओ नोंथाङा दा मा मावगासिनो।
दाथ' ओरैनो बरथ'मान जिरनानै दंथ'यो नोंलाय।
नोंसिनिजोंलाय बोथोरफ्रा बोरै
बोथोरफोराथ'दा थिगानो
गायनाय फुनायफ्रा
गायनाय फुनायफोरा सोलिगासिनो दङ।
नोंथांनाव आं बोथोरनि सोमोन्दै सोंनोसो नागिरदोंमोन।
अह आदसा। दे होमबा ना नोंथां खोनासं दाथ'। दैज्लां बोथोर सम फैबायना बयबोथ' ना आबादजों आबाद मावाबानो जाया नालाय जोंनि बर' समाजाव दायो आबादखौथ' मावगासिनो दङ दायो खारे खांबा खारे खांबाय। साबार होखांबाय दा बर' होनानै गायनांसिगौ आरो ना बिदिनो खोथियाफोर फुगासिनो दङ'। हाजिरा लानानै आरो- आलि दानखांजोबनानै आलि खोखांजोब्बाय नालाय दा गायनायनि सम फैबायआरो। ना
दा माखासेखौ गायबाय माखासे दंबावो आरो। दा बे गायनाया बोरै गायो होनना बुङोब्ला- खोथिया खोथियाखौ गिबियाव साननै साननै गाहाम सोरबा साननै सोरबा सानसे माने- खोथियाखौ सोमना दोनो आर ना ओमफफ्राय सोमना दोननानै उनाव- सानसे नङाबा साननै बोखांसिगोन बोखांनानै बिनि उनाव हाया मोनोबा जेब्ला अब्ला खोथियाखौ फुसिगोन। खोथियाखौ फोनानै बिदिनो खोथिया रबा जेला खोथिया मास मोनसे गाहाम लायो खोथिया रानो- मास मोनसेनि उनाव फुसिगोन जेब्ला खोथिया रान रायो अब्ला बिनि उनाव हाग गोथोन बर' होखांनानै मोनखांजोबबा खोथियाखौ फुनानै- गायनाय जासिगोन आरो।
औ
नोंथाङाबो नोंनि आयदाजों खोन्थानो हागोन नामा नोंसिथिंजाय माबायदि? रोखोमनि माइफोर गायो
खिन्थानो हागोन ओ जोंथिं गायनाया'- अ जेरै- माइखौ मोनब्रै मोनबा जोलै गायो। खोनादों नोंथां
ओं
जेरै- जेरै माइआ खोथिया जेरै ओरै दं मासुरि दं, रनजित दं जय बांला दं बिदिनो बावा दं,
ओं
ओमफ्रायो बावाय बिदिनो माइब्रा जोसा दंजोबो आरो बिदिनो बबा बोथोरा मोजां जायोबा बांसिन मोनो अखाजों- सान्दुंजों मोजां मिलायनाय मोनोबा आरो खोनादों?
ओं खोनादों नोंथां
ओमफ्राय बिदिनो गायनानै बेखौनो मेसेंआव हानानै- जोङो जिउ खुंलाङो आरो नोंथाङा एसे बुंबावलाय
जागोन दे। ओ नोंथांमोनथिंजाय दा माइखौ बांसिन माखौ गाय?
जोंथिंथ' माइखौ मासुरि आरो रनजित बेखौ बांसिन गायनाय जायो ओमफ्राय माइब्रा आरो
अ आतसा। जोंथिंजायबो बिदिनो गायनाय जायो मासुरि माइब्रा, रनजित बेफोरखौ आरो
आरो नोंथाङा आं-आंनाव मोननैसो सोंबावनि नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां सों ओं खोनादों नोंथां।
दैलां बोथोरफ्राव मा मा फिथाइ मोनो बेखौ एसे फोरमायलाय गोलावैनो।
आतसा जागोन दे नोंथां दैज्लां बोथोरावथ'न बोथोराव गोबां फिथाइ मोननाय जायो। जेरै खान्थाल, थाइजौ, आन माने बोथोरजों सोमोन्दो दं आरोना बेफोर फिथाइफोरा माने दैज्लां बोथोर फैबा बेफोर खान्थाल थाइजौ फिथाइफोरखौ जानाय जायो। आरो बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ ना जोङो गायनानै जोङो फै-थाखा फैसा खामायनो हायो जों फिथाइफोरखौ फाननानै। आरो ओंख्रि गैयाबा जों माने खान्थालफोरखौ खान्थालफोरनि बेगरफोरखौ जोङो संनानै जानाय जायो।
आसा
आरो थाइजौफोरखौबो जोङो लगायनानै जानो हायो। आरो गोबां बि-बिथिङाव माने देहानिबो थागद खालामो आरोना देहाफोरखौ। गोजोन होयो। ह आरो बेफोर मा होनो थाइजौफोरखौ नि बिफांफोराबो गोबां रोखोमाव हेफाजाब होयो जेरै बन जानाय बिदिनो थगथाब बाथाब हानाय हानानै बिदिनो माने जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव माने मदद होयो आरोना। ह खान्थाल बिफांखौ बिदिनो खालामनो हायो जोङो हानानै मानानै थखथा थखथाब बाथाम खालामनानै नै जोङो माने इक'न'मिक्सआव रेहाय मोनो आरो। बेफोरखौ जोङो नोंथाङाबो नोंनि आदबजों खोन्थानो हागोन नामा?
माखौ?
बे फिथाइ सामथाइनिनो सोमोन्दै बिफां
फिथाइ सामथाइयाथ' जों दैलां बोथोराव अनेक मोनो आं बेखौ फोरमायलांसै।
ओं ओं खोनादों।
फार्स्टनिफ्राय लानानै
ए
जेरै थाइजौ, खान्थाल, थालेर ओमफ्राय नासपुथि बिदिनो आनारस दं। जाम बिफां दं।
ओं
ओमफ्रायो मा होनबावो बिदिखौ। दं आरो बिदिनो ओमफ्राय नोंथाङा दा मा मावगासिनो?
दायो ओरैनो जिरायनानै दङ।
जाखांबाय नामा?
ओंखाम दायो जाथखै नोंथां नोंस्रालाय नोंथां?
माइफ्रा गायखांबाय नामा?
माइफोरा गायखाङाखै। मा ओंख्रि जाखो नोंथां दहाय फुङाव। आतसा मा ओंख्रि संखो नोंथां?
दा ओरैनोसो दं।
अ आदसा। नोंथाङा मा ओंख्रिखौ बांसिन मोजां मोनो?
आङो माबाखौ ओ अनला ओंख्रि
आदसा अनला ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अनला ओंख्रिनि बागै
ओं
ओ हायो।
ओ
खोनादों?
ओं खोनादों नोंथां आय एसे फोरमायनोसै नोंथां।
अनला ओंख्रि होनोबा जोंनि बरनि गुबै ओंख्रि जायैबाय बियो मोनसे
ओ
खौ अनलाखौ माजों बानायो होनबा जेरै जों माइ माइरंनिफ्राय मोनो माइ माइरंखौ। अनला जानोबा अनला ओंख्रि संबा माइरंखौ दैयाव सोमनानै उवालाव देनानै गुन दुफु बानायनानै सङो आरो। अनलाखौ जों अनेख बेदरफोरजोंबो जायो जेरै ओ। ननि दाउ अमा बेदर बिदिनो नाफोरजोंबो। जायो जेरै मेवाइफोरजोंबो जायो। बिदि आरो ओमफायो अनला ओंख्रि। या गोथाव जानोबा। अनला ओंख्रिया गोथाव जानोबा मा बो होनांगौ बेयाव खारैबो होनांगौ।
औ
दानि जुगावथ खारै बायला सदासो बाहायो।
ओम
बेबायदि आरो ओमफ्रायो। बिदिनो संनानै जाबा अनला ओंख्रिखौ गोदो गोदाय जोंनि आबौ आजौनि सिगांनिफ्रायनो जाबाय थायो।
ओं
बे अनला ओंख्रियाव बरफ ओंख्रि जायैबाय बियो खोनादों?
ओं खोनादों।
अ अनला ओंख्रिया ओ दिनो। अनला ओंख्रिखौ जायोबा एसे मोजां मोनो जेरै आलासिफोर आलासिफोर फैबाबो गोथाव जायो आ
ओं
नोंथाङा एसे बिनि सोमोन्दै फोरमायबावलाय।
अ ओ अनला ओंख्रियाथ'न जाहैबाय बर'नि ओंख्रि नालाय बयबोथन जानो गोथाव मोनो बिदिनो सोर सोरनिबा सोरनिबा माने बयनिफ्राय साबसिन ओंख्रि होनो आरो ना बेखौ अनला अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिखौ गोबां मानसिफोरा गोबां रोखोमै जायो जेरै सोरबा अमाजों जायो सोरबा दाउजों जायो अनला ओंख्रिखौ माने बै माइरंखौ ना गिबियाव सोमनानै उवालाव देनानै दुु दुु खालामनानै जों बेखौ संनाय जायो आरोना ओ बेखौ हारसिङैथ'नो अनला जाया नालाय बेखौ माखासे बेखौ बानायनो थाखाय खारै नां खारैनि गोनांथि जायो।
औ औ
आरो आरो गोबां मानसियानो बेखौ मोजां मोनो अनला ओंख्रि खौ जानो आरो बेखौ बर'नि ओंख्रि हिसाबै गोबां ओं खोनादों
अनला ओख्रिनि सोमोन्दै अनेग बुंबाय
ओं
एखमबा जोंना टाइमा बेयावनो जोब्बाय आरो
ओं ओं जागोन दे नोंथां
गिेजिराव साखाव नांगौ